हेल'।
हेल'।
औ खोनादोना?
खोनादों।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आं ओरैनो जिरनानै दं।
औ जाखांबायन
ऐ दासो जाखांदों।
मा ओंख्रि जाखो?
आलु-दालि। नोंथाङालाय मा खालामदो?
नै आंबो दङ' ओरैनो।
जाखांबाय ना?
औ, दासो नै आंबो दासो जाखांथारदों।
मा ओंख्रि जाखो नो?
जोंना ओंख्रिया माबा मैथा बांगालजों सयाबिनजों।
ओ।
आदसा नोंथां दा नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ।
औ नोंथाङा फ्रि दङ'ब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ
रायलायजागोन ना नोंथां?
रायलाय जागोन दे।
औ आ होमबा आङो आयदाखौ फोरमायनि नोंथांनो।
औ दे।
औ जोंनि दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आबाद जिहेथु बानलुनि आबाद नङा होनबा?
औ
औ बे बानलुनि आबादखौ गोबां जोंनि दा बर'फोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ
औ दा बे बानलु आबादखौ। नोंथां मोनहाबो मावो जानांगौ।
औ मावो।
औ दा बे बानलु आबादखौ मावनाय बे जिहेथु बानलु आबादनि माबायदि बे बानलु आबादखौ माबायदि दि मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बानलु आबादखौथ' मावो नाथाय आं इसेबांबो मोजां मिथिया होमबाबो एसेबाबो फोरमायनो हागोन दे।
औ औ बिदिबा फोरमायलांदो नोंथां एसे।
आ जेनेबा बानलु आबादखौथ' मावनो थाखाय गिबियावनो
बोरि हा नांगौ।
औ औ नोंगौ नोंथां।
बे बोरि हायावहाय हालौनानै मोजाङै हाखौ हालौना लाग्रोदो ट्रेक्टर एबा मोसौजोंबो हालौनो हायो जेरै बानलुखौ गायनो थाखाय हाखौ मोजाङै आ हालौनानै
औ
लाना खालामनानै लादो बेनि उनावहाय गायनो थाखाय बालु फुलिनो नि गोनांथि जायो।
औ औ नोंगौ।
फुलिखौ बेगरनि बानलु फिथाइ लानानै बे फि थाइनिफ्राय नो एरख'नानै लानानै बे हालौनाय खिनियाव हालौनाय हायाव हायावनो एसे जखानि लादो हाखौ फुलिखौ जावैनो थाखाय फुलिखौ मोजांङै जावैनो थाखाय। हायाव हाय बिनिफ्राय बेगरखौ बानलु हायावहाय फोनानै होदो होनानै दैखौ एसे एनै सारसोदो। बानलु फुलि खौ मोजांयै मोजांयै मोजां आबदाल लानो थाखाय हासार एसे होदो अरगेनिक हासार गोबोरसिबाबो जागोन
रासायनिक हासार औ दानियावथ' रासायनिक हास सारखौसो बाहायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां।
औ औ रासायनिक हासारा जाहैबाय हाखौ एसे देमेज खालामो नालाय
औ हायोबा हायोबा उम जेनेबा नखरनिनो हासार जेरै गोबोरखिफोरखौ होनाया गाहाम आर ना।
औ औ औ औ गोबोरसिखौ होयोबाउम मोजां जायो आरो ना हायाबो मोजाङै थाबाय थायो।
औ।
नांगौ नांगौ बायायदि दैखौ सम सम होदो।
औ
बिनिफ्राय बे फुलिखौ देर माससोआवहाय गायनो हानाय जाहैगोन आरो। बेराफारस ओं औ बेरा बेराफारसे दि ओमफाय बेखौ फुलिखौ गायनो थाखाय हायाव बे हालेवखानाय हाखौ
औ।
आलि आलि खोबा मोजां जायो आरोना मानोना अखा बांखाफोर फैयोना। बांद्राय अखा हायोबाबो जेनेबा बानलुफोरा दै दै सो सोरोब फुनानै गाज्रि जायो नालाय दैया जाहाथे मोजाङै बे आलिनि खाथिजों थांनो हायो। बेखौ आलि आलि खोनानै लाग्रोदो आलिखौ दा जि खालिनि मुगायाव ट्रेक्टरफोरजोंबो खोयो।
अ माने मानसिया जेबो मानसिया जेबो खस्थ'खौनो मोनला आरो ना नोंथां।
औ औ दानि गोदान मुगा नालाय। ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंनो आलिखौ दानिया खोयो ट्रेक्टर नङा बाबो हाजिरा लानानैबाबो खोनो हायो अब्लाबो बांसिन ट्रेक्टरजों खोनायखौनो नुनो मोनो।
औ बेनि उनाव
बिनि उनाव आलि खोखांनायनि उनाव हाखौ
मोजां खालामनानै प्लास्टिक खोबनाय जायो आरोना दानिया बे प्लाटिक ओंखारोना बे
प्लास्टिकखौ मानि थाखाय खोबनाय जायो नोंथां
हाग्रा बंग्राफोरा जेन थाब रज'आ प्लास्टिक गोखबा बेफोरो बारा रज'नो हाया नालाय औ औ बेनि थाखाय प्लास जेखौ खोबना होनाय जायो आरो।
औ औ मोजाङानो।
ओ दानि प्लास थिख खोबनानै जेनेबा बै बानलु खा प्लास्टिकखौ गावनि बानलु गायनो जखा जखा सुफ्लुंनानै लादो।
औ।
प्लुंखांनायनि उनाव फोनानै दोनखानाय फुलिखौ एरखांनानै हा एसे एसे लाफानानै बे फुलिनि सायाव हा एसे एसे लाफानानै ऐखौ। हासार एसे लगायनानै होबा मोजां जायो बे गायनायावहाय बे प्लास्टिक सुफ्लुं खनायावहाय।
औ बेयो जखा जखा फलंनिाव बे माबाख खौहाय बानलु फुलिखौहाय मोनसे मोनसे गायलांनाय जासिगोन आरो ना।
औ मोनसे मोनसे बे जखा जखा बायदिनो।
औ।
गायनायन गायनायनि उन गाय गायनानै दोनदो। बाराथ' बांद्रायथ' इसिबां माने खस्थ' गैया बे फार्स्ट हालेवनाय समाव एसे खस थ मोननाय जायो आरो गायनानै दोनबानो मोजाङै
ओमफादेर
खोनायाखै नोंथां मा होन्दों।
जेनेबा बे गायनानै दोनबायना दोनखांनानै बेयो साननै सानथामसो नाय नायथ'आाबाबो जासिगोन बेखौ। ओ बे बिनि बिनि उनावहाय जेनेबा मोसौ बायदिसिना खाथि खालायावथ' खानाय जायोना। बेफोरखौ बायदिसिना सैमा माबा मबि जेनेबा जिब जुनारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेरा दुमनानै लादो।
औ।
बेरा एबा जेनेबा बा दानि आथिखालावथ' बाजारावनो नेट बायदिसिना मोनो नालाय।
नंगौ नंगौ औ।
औ। औवानि बेरा नङाबाबो जायो जेनेबा सोरबा सोरबा जेनेबा फैसानि एसे आंखालावहाय औवानि बेराजोंनो होयो नाथाय औ उ बेराखौनो होयो अब्ला बांसिनानो दानिया आरो नेटखौनो बायनानै पोयो इ गासिबो लं खामानिखौ मावनो बायो एसे जेनेबा
थाब जानायखौ बा सहस खामानिखौ लुबैयो नालाय ओ। औ।
उमस जेनेबा बेखौ होग खांनानै बानलुआ देरबा लासै लासै देरबाय एसे एनै। जेनेबा सम सम हाग्रा रजयो नालाय।
औ औ।
बे हाग्राफोर खाथि खालि खाथि खाथिनि हाग्राफोरखौ थु। थुफ्लंनाय खिनियावथ हाग्रा एसे थायोना बार नांनानै जेनेबा।
औ औ।
हाग्राफोरखौ सबबो सम सम फुनानै होनानै एसे एल एल होबाय थाबसिन मोजांसिन बानलुआ मोजां जाबोनो हमो आरो। जेनेबा ओं एदसे हाफ फोरा गुरै जायोबाथ साबस एसे मोजाङै देरनो आसा जायो नालाय खायनो एसे एसे सप्था सप्था खेनसे खेनसे हाबनानै एरनानै होबानो जाबाय आरो। बेनि उनावनो बानलुआ मोजाङै फिथाइखौ मोननो हागोन आरो।
औ औ।
देरखांनाय।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
औ बे बालु बानलुआ देरनायाबो बारा गोबाव लाया एसिबां मानि। मास मोनसे। औ थाब मोननाय जायो एसेबां माने गोबावबो लाया मास मोनसे। नङाबा मास मोनसेनि सिगांबो थायो आरो अबबा अबबा बानलुआ।
औ।
औ
मोजाङानो दा जोंनि जेनेबा माबायाव ओनसोलावथ दा बानलुनि गोबां खिथ थि खालामनाय नुयो नङा होमबा नोंथां।
औ औ। बानल बे बानलुआबो अनेक रोखोमनि थायो।
औ। जेरै।
जेरै माल जोंनि जायगायावथ बाल